हेलौ नोंथां
औ नोंथां
औ नोंथाङा मानि थाखाय हरदोंमोन?
एसे सावरायलायनो होननानै हरदोंमोन नोंथां ओ जोंनि बर फ्रा जौखौ मा बायदि बानायो ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो जों औ नोंथाङा ओ नोंथाङा एसे बुंग्रोगोन नामा बे जौनि? बा बागै जौ बानायनाय आरो बरफ्रा माबायदि बेखौ बानायनानै ओ जिउ खुंबोगासिनो
औ जौखौ जौ खौ माने माइरंखौ सुनानै हयथबा सुवाबाबो जायो
औ
सुवालासिनोब्ला बो जायो बेखौ संग्रोनाय जायो आरोना
औ
खानथायाव होनानै संग्रोनाय जायो बेखौ
औ औ
खांनानै बेखौ प्लास्टिक एबा गामलाफोरावबो दोनजायो
औ गुसु खालामनांगौ आरोना बेखौ गुदुं गुदुं खालामबा जानाय जाया?
माने गाज्रि जायो आरोना बे बांद्राय गुदुंद्रायबो खा- माबा गुुसु सुद्रायबो खालामनाङा ओमफ्राय एसे दुमब्रुयैनो दोननांगो आरोना
औ
बाय साबसिन जायो बेबायदि खालामबा बेयाव ओमफ्राय बाखार बै माबाजों एमाव जे बुङो
औ औ
बेखौ ओइ मोखोना बिलाइजों बनायो जे
औ औ
देग्लिनांगो आरो ना लद्र लद्र लारु बायसा खालामो जे बेखौ देग्लिनानै बेयाव फोननाय जायो आरो गुसु जायोब्ला
औ
जुमाया गुसु जायोब्ला ओमफाय बेखौ खान्थायाव सो सोना दोननांगो सानब्रै सानबा बेबायदि लायो आरोना
औ
बेनिफ्राय बेयो रिसि ओंखारबोयो रोसिं रोसिं खारनानै बेयाव दै होनाय जायो सानब्रै सानबानि उनाव
औ
दै होनानै बेखौ सेरेब सावनाय जायो आरोना
औ औ
नोंथाङा माबाफोर बुंगोन नामा?
आंबो बिनि सायावनो एसे बुंनोसै ओ जौखौ जौ स-संनायनि सायावनो
औ
जोङो जौखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो ओ ओ माने मा ओ
औ
बिदिनो सोलिबोगासिनो दङ ओ जौखौ जों संबोगासिनो ओ‌ जेरै- जोंखो ओ जौखौ बानायनो थाखाय आरो मोनसे जोङो मा ओ जायखौ मुलिखौ होनांगोन आरो जौआव होनो थाखाय बा जौ जाहोनो थाखाय मोनसे ओ मुवा बानायनांगौ जायो जायखौ औ एमव होननानै बुङो। बेखौ बानायनो बिखौबो जोङो ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय ओ माखासे बिलाइफोरजोंनो बानायो। ओ जेरै- जोङो माइ माइ ओ लो-लोगोसे जे जोङो ओ गोदो मोखोना बिलाइ ओ ओमफ्राय लोगोसे खुसेर बिलाइ जोङो गोदै गोथाव जायो होननानै फोथायो आरो बेखौ खुसेर बिलाइ ओमफ्राय खान्थाल बिलाइ
औ
ओ ओमफाय आरो बै ओ मा मोनसे दंबावोमोनथाय आं नामखौ बावगारबाय बियो बेफोरखौ होनानै जोङो ओ माइरंजों देफाना गुन्दै खालामनानै जों लदा खालामनानै ओफ ओ सान्दुंङाव ओ फास्सखा खोबनानै दोनो जिजों बानायखांनानै उनावहाय साननै सानथाम नि उनाव सान्दुं होनानै फोराननानै बेखौ एमाव महर होनानै ओ एमाव जाहैयो आरो जायखो बे बेखौ होब्लानो जोङो जौ बानायनो हायो थिग बेबायदिनो जौखौ जोङो ओ माइरंखौ गिबियाव संगो ओंखाम बायदि संग्रोनानै
औ
ओ जायखि जाया दाला ओ बा संग्रायफोराव एबा ओ माबा मोनसे प्लास्टिकफोराव जों एरन्नानै एसे गुसु खालामनानै उनावहाय औ औ खालामनानै उनावहाय बेखौ औ बिनि लदाफोरखौ सिख्रुबनानै जों एमावखौ बेयाव होनानै जोङो मोजां गलायनानै
औ
खान्था एबा जोङो बिदिनो प्लास्टिकआवबो दोनो खायसे ओमफ्राय खान्थायावबो दोन-दोन-दोनजायो आरो
औ एमाव फोनखां एमाव फोनखांनानै दै एसे सारस्रोनांगौ आरोना नोंथां
औ औ दै सारसोबा माने एसे ओ साब जायो ओमफाय जोंथ बेखौ मोननै रोखोमै ओ लोङो ओमफाय जों बे जौखौ दा आरो बि जौनि बिदैखौबो लोङो ओमफाय आरो जोङो बेखौ जौ गोरानबो बानायो जायखौ जोङो दायो जि आइ टेक मोनबाय जौ गोरान
औ
अ
ओइ बे माइब्रानि ओ माबाखौबो जि आयो आ ना बेखौ जुमाय बिदै खाम बानायो
औ औ बेबायदिनो एखे ओ जोङो माइब्रा माइरंखो ओ माइब्राखौथ जोङो औ सालाम मोसै ओ दैनि पापजों मोनहोयो मोनहोनानै बेबायदिनो ओ बेबायदिनो उनावहाय एमखौ लायनानै जोङो दोननानै होयो ओमफ्राय उनाव बिदि जायोब्ला जों बिदिखौ लोङो बिजों बे माइब्रानि बिदिखौ बेखौबो जोङो मा जि आइ टेक मोननो हाबाय
औ एमा-एमाव जेनेबा माइब्रानि बिदैखौ लोंनायाव माबायदि मोनो
ओ बियो गोबां ओ गोदै ओ गोबां गोदै जायो बेयो माने बै माथा माथा जौनिख्रुइ बियो ओ कारा आरो गोदैसिन जायो माने ओ मालाबा मालाबा ओैरै-औ ओरैबायदि गोदै जायो माने सिनि बायदि आ आटा जालायो आरो
औ बाकारा मोजां जानांगोन आरो रोना एमावा
एमावआ मोजां जानांगोन ओम बेबायदिनो
आरो बेखौ बिदै ओंखारनो थाखाय बे औवाजों बानायनाय खख्ला बायदि जे बानायो बेबायदि खालामनानैबो दोनजायो आरोना
औ बेखौ खासिनि खासिनि ख नामा होनो औ औ खासिनि खना मा होनो बेखौ ओम माने बिदैया बेयाव जमा जाबा बेखौ ह-हखांनानै औ हखांनो थाखाय मोजां जायो आरोना औ औ बेबायदिनो
जोंनाव बेबायदि खालामो आरो
औ माने बांसिन जों बेखौ बैसागोआव बाहायो आरोना
औ औ बैसागुआव बांसिन औ
माने ओ जौ बिदै माइब्रा बिदै गैयाबा बैसागो बायदि नाङा होननाय बायदि
औ औ
थिग बेबायदिनो ओ बर'फोरा बेजों ओ बेजों ओरैनो गाव लोंनायजों लोगोसे ओ जौ गुसु संना नानै अब्बा फाननानै ओ माखासे समाव ओ गावनि नखरखौ खुंनायखौबो जों नुनो मोनदों आरो ओ गोबाङानो दं बिदि गोदोनि समाव बांसिनमोन नाथाय। नाथाय दायो खम जाबाय। जौ संनानै औ औ।
लोंनायफोराबो एसे खम जाबाय।
खम जाबाय।
बरनिखौ बांद्राय नुला आरो ना।
औ। माने बेयो थांना थानायनि मोनसे राहा हिसाबैबो बाहायजादों आरो। सिगां समावहाय। बेजोंनो आरो जोङो औ बिनि। बे जायखौ जोङो सेरेब सावखांबाय। सावखांनायनि उनाव जौ जौग्रान सावखां। खांनायनि उनाव जों जाय अफ्रि। अफ्रि मोनो। बेजों जोङो अमा फिसियो। फिनो हाबाय। औ बेजों अमा फिसिनानै औ अमाया। मोजां जायो।
औ।
साइस थआ मोजां जायो ओमफ्राय। थाब देरो। बे जोंनो लोगोसे जोङो मा अमाखौ फाननानैबो रां खामायनो हायो आरो।
औ अफ्रिजों लोगोसे मा होफायो नोंथां।
औ अफ्रिजों लोगोसे जोङो जोङो जा माइरं सौनानै सौनायावहा जा गारनाय गुन्दै मोनो बे गुन्दैखौ जों। बेयो अफ्रिजों लोगोसे गलायनानै। अमानो। जाहोयो। नोंथांमोननिथिं अमा गोबां फिसियो ना।
औ फियो जोंनिथिंजाय बुहुद फिसियो।
औ मा मा आदबजों फिसियो ओरैनो बिदि सेरेप सावनायनि अफ्रिजों फिसियो ना बायनाय आथिखालनि गोदान।
ओहो बाया बाया नआवनो नआवनो बानायो।
औ।
नआवनो बानायनानै अफ्रि दिहुननानै बेबायदि होनाय जायो आरो आदार।
औ ओम बिदिनो ओ ओ औ औ। बेबायदिनो ओ जोंनिथिंबो बेबायदिनो नुयो। माने आ बुंनो थाङोब्ला आथिखालाव गोबां जौबो बानायला। सावला माने बांसिनानो बिनि थाखायनो औ बिनि थाखाय खायनो एसे अमा फिसिनायाव ओ बै बाजाराव मोननाय दानाफोरखौ बायनानै होनाय नुसै आरो। बायनानै हो बायनानै होनांगौ जायोसै माने आदारनि आंखालाव बा ओ गुन्दैफोरखौबो मोनबाय थाया ओं गोबां बे सेन जाबाय ओ बेसेन गोसा जाबाय गुन्दैयाबो माइरं जोंनो समान समान जाबायना गुन्दैयाबो दा बेसेना उम औ आरो जोङो गुन्दैल' होयोबा बे अमानि औ औ औ साइस्थ'आ मोजां जाया थाब देरनो रोङा
औ
बेनि थाखायनो जोङो बायनाय आदारफोरखौबो बाहायो आरो।
औ औ
उम
समाव गासिखौबो मोनजोबा ना
औ नोंगौ नोंगौ
औ
मोनजोबा बेनि थाखायनो माखासेखौ जों ओ हाथाय बाजाराव मोननाय मुवाफोरखौबो बायनानै बाहायनांगौ जायो।
औ बायदिसिना मैगं थाइगं खौबो होजायो अमानो
औ
जेरै जिंखा बेबायदिनो थायसुम बेफोरखौबो हाना होयो आरो जोंनाव। बेयाव अफ्रियाव होदलाना होबा साबसिन जायो माने बिसोर मोजां बांसिन मोनो माने।
औ आरो बैफोर ओ बान्दा बान्दा कबिफोरखौबो बाजाराव खमाव औ बेसेन खमाव मोनोना बेफोरखौ लाबोनानै गुन्दैजों रुनानै होयो ब्ला मोजां जायो आरो।
औ
ओं बिदिनो नोंथाङा आरो माबा मोनसे मिथिबावो नामा?
बुं नोंथाङा मा सोंनो गोसो।
औ। नोंथां नोंथांमोनथिं बिदिनो ओ आथिखालावबो ओ माने गोबां जेनेबा बै फेग्रा मुवाफोरखौ जौ न'आव बानायनायफोरखौ लोंनानै लोंनाय बा बाहायनायखौ नुनो मोनो नामा नोंसोरनि ओनसोलाव?
औ बांद्राय बाहायो बाहायनाया बांसिनानो जोंनि जा।
औ माने एफा एनैखौ बाहायो आरो ना बांद्राय बाहायनाय नुला आरो। औ गाव माने न'आव सोंना सो न'आव गाव लोंनो आन्था एफा एनै
औ औ औ औ बेखौ बे सेरेबखौ फानहरनायबो ज जायो माने जुमाय बि दिहुननाया बे सेरेप जे
औ सेरेब औ सेरेब एबा जौ गोरान।
औ औ औ बेखौ फानहरनाय जायो।
दे होमबा नोंथां
औ दे दे दे दे दे दे। नोंथां।